हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ आदसा आदसा उम एस दे सम नांगौ जायो। एपआ ना कानेक्ट खालामनो दा मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
सिनो
अ अ
औ
आंबो नै थाबायग्लांगासिनो।
अ दे मोजाङानो जेरै सुबिदा औ औ
ओमफ्राय दा आं फन हरनायनि जाहोनखौ बुंनोसै नामा आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों आरो ओ बे आयदायानो जाहैबाय जेनेबा जोंनि सास सानजा भारत जायखौ इंराजि याव नर्थ इस्ट इण्डिया होनना बुंनाय जायो नङा होमबा बे सा सानजा भारताव जोंना गोबां हारि आरो माहारिफोर दङ थांनानै दङ। दा बे हारिफोरनि सायावनो आङो एसे सावरायनो होननानै
औ औ औ औ सावरायजायो औ औ औ औ रा सावरायजायो दा जेनेबा बे नर्थ इस्टनि हारि माहारि होनोबाथाय बे आं मिथिनायाव आरो नर्थ इस्टआव बे जेनेबा थागिबि हारि होनबाथाय जेनेबा बर'आनो बांसिन होनना मिथियो आरो आङो
औ सुबुं अनजिमाखौ नायोबा बर'आनो बांसिन जायो औ औ।
बेखौ मिथियो आरो ओमफ्राय जेनेबा जोंनि बे ओे बरख खौ बुङोब्लाथ' जोंनि बर'नि हारिमु आसार खान्थि गासि बो दंखायो नालाय बेखायनो बर'आनो बांसिन हाइलाइट जाबाय। बे जोंनि बे सा सानजा भारताव। जेनेबा बि दिनो मुंदांखा जायो। ओइ खिन्थु। दा मा जादों। बे ओ गेजेर ससेनिफ्राय बे नागालेण्ड, अरुणाचल बेफोरो बांसिन बे हादरसाफोराव बांसिन बिसोरनि थागिबिफोरा दा मुंदांखा जागासिनो आरो जेनेबा बिसोरो मानो मुंदांखा जादों होनबाथाय बिसोरनि जेनेबा बे नागालेण्डआव खुंनाय हर्नबिल फेस्टिभेल जेनेबा हर्नबिल फेस्टिभेलनि बे नागालेण्डनि सुबुंफोरा थागिबिफोरा बिसिरनि गावसोरनि जेनेबा ओ ओ आसार खान्थि हारिमुफोरखौ खोन्थैनो हानानै बिस रो गोबां नाम जादो दा गु जेनेबा मुलुगाव मिथ थिजानो हानाय बा हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोनि सुबुंफोरजों मिथिजानाय जादों आरो बिस निफ्राय आरोब बे जेनेबा ओ अरनाचलनिखो नायनो थांबा जिर' पेस्टिबेल खालामनाय बेहायबो बे जोरो जेनेबा गावसोरनि हारिमु आसार खान्थि मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय गासैखौबो दिन्थिनानै बिस सोरबो जेनेबा हादरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेनेबा हादोरफोरावबो। गोबां मुंदांखा जादों आरो जिहेथु बिसोरो ओ ओ हादरसाफोराव नागालेण्ड बा अरुणाचलफोराव गुबुन गुबुन हादरफोरनिबो। ओ। दावबायनो फैयो नालाय। बिसोर बैफोरो जेनेबा ओ पेच फोरखो नुनानै बेफोर प्रग्रामफोरखो नुनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय खोन्थालांदों आरो बिसोरबो बा बिसोर गावसोरनि जायगानि निउसफोरावबो होदों बा जों
ओम
बिदिनो गोबां निउसफोरावओंखारजालायबाय नालाय बिसोरो थिजानाय जादों आरो
औ नोंथाङा ओ थिगखौनो बुंदों माने नंगौखौनो बुंदों बबेबा मोनसे जायगायाव जेनेबा फोरबो खुंबाथाय माबा मोनसे फोरबो खुंबाथाय बे जायगायाव माने ओ मिथिजायो आरो बय बयजोंबो मुंदांखा जायो जेरै नोंथाङा बिदिन बे होन्नाय हिसाबै जेनेबा ओ नर्थ इस्टनि नागालेण्डआव बेला अरुनाचलआव जिर बेफोरबायदिनो एबा मोनसे समाव जोंनि ओ बडलेण्डआवबो दैजिं फेस्टिभेल माने दैजिं फोरबो खुंदोंमोन जायनि जाहोनाव एसे मिथिजादोंमोन आरो बांसिनै दैजिं फेस्टिभेल बा ओ बरआबो बेनिफ्राय बेनिनो जेनेबा ओ फेस्टिभेलथ जाखाबाय बेनि अनगायैबो जेनेबा आङो मोनसे राज्यो लाना मोनसे हादरसाखौ लानानै जेनेबा बे हादरसायाव ओ मा-मा हारि दं बेनि बागै एसे आं बुंनोसै ओ जेनेबा नागालेण्डखौनो लाबाय आङो नागालेण्ड नाव जोंनाव ओ खमैबो मोनजिगु हारि ओ बा हारिसा दं आरो। ओ जेरै आव, आंगामि, थाकेसां, लड था, सेमा बेबायदिनो गोबांमोन माने जिगुथा दं। बेनि गेजेराव जोंनि अ बरनि जायखौ कसारि होनना बुङो बेस दङ कासारिनि सिङाव जेनेबा जोंना डिमासा का- सारि आरो ओ‌ बर' कासारि दङ। नङा होमबा? ओ बेसोरो माने ओ नागालेण्डनि थागिबि आरो ना। बेसोरो बिदिनो गावसोरनि ओ जि कालस सार। राव, हारिमु गासैखौबो माने मोजाङैनो ओ लाग लाग फिनानै दोननो हादों आरो।
हादों-हादों औ।
ओनिफ्राय जोंना अरुणाचल औ अरुणाचल खौ लाबा जेनेबा अरुणाचलाव मनफा मनफाफोर थायो। बा निसि बयनिख्रुइ बांसिन अरुना सोलनि सुबुं अनजिमा थानाय हारिया जेनेबा निसि
औ-औ।
बिसोरबो माने गाव गावनि हारिमुखौ लाखिनानै दोननो हादों आ रो आङो बेरायनो थांनायाव माने हमना मोनदों मिन थिना मोनदों। आरो जेरै जों खासि, गार' आरो जयन्तिया बे मोनथामा थायो आरोना। औ औ ओमफ्राय बिदिनो आरो बांसिन जेनेबा आं मा नुनो मोनदों जोंनि सा सानजा भारताव बे हारिफोरा जानाय मुवा जेनेबा जामुंफोरखो बांसिनानो रुनानै जायो बिसोरो औ एनिफ्राय रुनानै जाबा माने ओ सावस्रिनि थाख थाखायबो मोजां जायो आरो।
जायो जायो औ औ औ बे थाव गैला जाबाय नालाय पेट्स बारायनो हाला मानसिनाव। मानसिनाव फेट्स गैयाबानो मानसिनि देहाया थिग थायो आरो।
दे फार्मनाय बिदि जायो आरो ना ना गोरान जेनेबा ओ फारमेन्टेट ड्राइ फिस बा बेदर गोरान बिदि औ औ औ फेसेवनाय फेसेवनाय बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरो। गाननाय जोमनायाबो जेनेबा गोबां रोखोमनि बायदि मैया रंगिना संगिना जेनेबा समायना
औ औ औ गाननाय जोमनाय दङ औ निजा निजा गावबा गावनि गाननाय जोमनाय दंखायो नालाय बेखायनो मोजां नुयो आरो नर्ट दिसखो जेनेबा आरो बे ओ त्रिपुरायाव त्रिपुरायाव किन्तु औ।
औ त्रिप
बे त्रिपुरायाव खिन्थु बे ओ थागिबि थागिबि मानसिफोरा एसे खमायबाय आरो औ। जेनेबा तिप्रासाफोरा बुजा जानांगौमोन किन्तु बिसो निया त्रिफ्रासाफोरानो खमायलांबाय। ओमफ्राय गुबुन हारिफोरा बे ओ थागिबि नङि सुबुं फोरा बांसिन जाब आरो ट्रिप्रानि
औ औ बांसिन जाबाय।
औ दा बिसोरो गावसिनि जायगायावनो खमायलांबाय।
उम आरो नोंथाङा मिथिगोन ना मिन थिया जे त्रिपुरानि हारि जोंना कक बर' दं त्रिप्रासा नङा होमबा बिसोरो जोंनि ओ बर'जोंनो एखे जायो माने बर'नि बिदा फंबाय होनना बुंनाय जायो बिसोरखौ नोंथाङा बे खोथाखौ
औ औ औ खोनादों आं खोनादों औ।
औ बिथांमोननि जेनेबा रावा जोंनि बर' राव जों ओ द'जि जौखोन्दोसो माने गोरोबो आरो।
गोरोबो आरो ना आ बेखौ खिन्थु बिसिनि रावखौ बारा खोनाफेराखै खोनानायालाय। औ।
जेरै आं मोननैसो बिदिन्थि होनो जेनेबा कक बर' राव आरो बर' रावनि ओ माने एखे जानायखौ आरो जेरै माने जोङो दैखौ दै होनो नोङा होमबा दै दै लोंनाय दै बिसोरो जेनेबा दैखौ थै होनना बुङो आरो दिनि जागायाव द'नि जागायाव थ' बाहायो आरो ना क्षऔ औ बेबाय
माने गोबां जेनेबा दजि सौगोन्दो गोरोबो नालाय बुजिनायाव बारा खस्थ जानाय नङा आरो
उम बारा एसेबां खस्थ' जाया आरो जेनेबा गाहामखौ जों गा खाम होनो बिसोरो गनि जायगायाव क बाहायो आरो खाहाम होनो आरो इसोरो ना बेबायाददिनो बेनिफ्राय खायसेयाथ' माने हानद्रेद पारसेन्ट माने जौ सेजौ जौ गोरोबखायो जेरै ओ नों आं बे
औ औ औ ज' होननायखौबो बिसिनि ज' होननायाबो एखेयानो नामा जोंनि जे ज' होननायफोराबो एखे नामा? ज' होननायफोराबो एखे नामा जनाय
ज'नाय अ जनाया एखे नङा जनाया एसे बेलेग जागोन। ओमफ्राय गोबां दं बिदिनो एखे आरोना जेनेबा बिसोरबो मोसानायफोरखौ मोसानायखौनो होनो बिसोरबो। ओ बिदि आरो जा होननायफोरखौ बिसोरो सा होनो औ औ औ आं माने दाउ दावबायनायाव मिथि दों आरो बेनिफ्राय आं मुलुगसोलोंसालियाव फरायफुबाय थानाय समावबो औ औ बेयाव मिथिदो आरो जोंनि मुलुगसोलोंसालियाव माने मोन फ्रोमबो ओ सा सानजा भारतनि रायजोनिफ्राय जेनेबा फरायसा दंमोन आरो
औ औ
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा बे सा सानजा भारताव बेबा बे जागा फोराव दाउ माबा बबेबा फुलफोराव थांफेरबाय नामा नोंथां?
फोरबोफोराव आं गोबां थांफेराखै बिदिहाय जेनेबा ओरै दाउबायदो बाबो फोरबो जानाय टाइमाव थांफेराखै आरो। जेनेबा अरुणाचल थांबाय ओजाहा नागालेण्ड मनिपुर बेनिफ्राय बिजा त्रिपुरा थि थांबाय आरो
औ नोंथाङा दाखालि जे बे ओ मनि पुराव एसेमान दावराव दावसि जानायखौ मिथिदों ना?
औ खोनादों खोनादों निउसाव नुबाय थादों आरो औ औ औ औ।
बे मेथै आरो कुकिनि गे
कुकि औ औ दावराव दावसिया एसे बांना दङ' आरो दासिमहालागै बिसोर सुग्लाय होनोनो हायाखै बा दावहाखौ होबथा होबथेनो हा थ'आखै आरो औ
उम आंनि बाद बिदिब्ला माने बेखौ बांसिन नोजोर होनांगौमोन आरो सरखारा ओ औ औ औ थेव
फोजोबना दोनबा जेनेब
औ औ ओमफ्राय ओरै मिज'राम मिज'रामावबो जोंना मिज' कुकि नेपालि बेफोरबायदि हारि थायो आरो जेनेबा ओमफ्राय मिज'रामाव आं मा नुनो मोनदो बिसोरनि हारिया जेनेबा बांसि नानो हिनजावफोरासो खामानिखौ मावो आरोना। मेघालयनि बायसा जेनेबा मेघ घालयआवबो बांसिनानो हिनजावफोरा सो मावो नालाय आइजोफोरा औ बिदि नुदो आरो आङो ओमफाय मेघालयनिसायबो ओजोंहाय माने कारासिन आरो आइ जोफोर मावनाया बांसिन आरो माने औ ओ दा नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? औ सम जाबाय माने उम उम दे नोंथां गोजोनथों।